हेलौ औ औ खोनादों।
अ दे बिदिब्ला जों दिनै सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों रायलायनोसै जोंनि बर'फ्रा माब्रै सोलोंथाइखौ लाबोनाय बिनि सोमोन्दै जों रायलायनोसै
औ
जेब्ला जों नायो जों नुयो जे जों उन्दैनिफ्रायनो अब्लानिया जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' हारिया जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि गामि ओनसोलावनो जि ओ सोलोंथाइ बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दिनै बे सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै साख्रि मावहैनो हादों आरो बेजों लोगोसे लोगोसे गोबां बिजनेसमेनफोराबो खामानिखौ मावनानै बेजों ओ न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे सोलोंथाइखौ लानानै गोबां मानसिफोरा दिनै जिउआव दावगालांनो हानाय जों बेखौ नुदों बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जों बे सोलोंथाइखौ लायोब्ला जो जोंनि बर' हारिया बेबायदिनो जौगालांनाय बेखौ जोङो नुनो मोनगोन नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा
औ बुंफिननो हागोन ना
औ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ सोलों आंनि बायदिब्ला सोलोंथाइया जादों जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ सोलोंथाइया जोंनि लागै लामा दिन्थिगिरि बायदि आरो
औ
सोलोंथाइ सोलों मानो होनबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ जोङो गावनि आखल आखुखौ जोङो दानो हायो आरो बिनि अनगायैबो सोलोंथाइनि गेजेर गेजेरजों जोङो गावनि इयुनखौ ओ जोङो इयुननि थाखाय गावनि जि जिबननि लागै लामा बनायनानै लानो हायो ओ जेरै सोलोंथायनि सोलों थाइ लानानै सिगाङाव जेरै ओ जोंनि जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेब्ला सोलोंथाइया गैयामोन बै समाव ओ बिसोरनि सोलों थाय लायि समाव माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बिजों रुजुनानै नायोब्ला दानि जि सोलोंथाइ लानाय बा सोलोंथाइ मोननाय दानि जुग बिजोंहा गोबां ओ फारागथि दङ मानो होनबा गोदोनि समायाव हा ओ जि जिबायदि जिउ खुंदोंमोन ओ बिनिख्रुइ दायो ओ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव जि जिउ खुंनाय बियो मोजांसिन होननानै जों बुंनो हायो जेरै सोलोंथाइ मोनखां मोनखांनायनि उनाव मानसिफोरा सिगां जेरै ओ थाबायना बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला थाबायनानैनो गोजो गोजान लामा दावबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि दिनावहा सोलोंथाइ फाय लानानै मानसिफ्रा बायदिसिना उ बे बेरायनायनि थाखाय अ जि ट्रान्सपर्ट सिस्टेम बेफोरखौ बानायबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै गारि गोराफोर दिहुनदों साइकेलफोर दिहुनदों दिहुनदों फ्लाइटफोर आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो दिहुनदों। बिनिखायनो मा ओ दायो ओ जोंनि बर'फ्राबो सोलोंथाइ लानानैहा बै जेरै गुबुन ओ गुबुन मानसिफ्रा जेरै दा अ बिबायदि गोजौ लेभेलसिम दावगाालां जोंनि बर'फ्राबो दासिम एसेब्लाबो दावगालांदों जेरै अ ‍‍‍सिगांनि समावहा जेरै अ थाबायनानै थाङोमोन दानि दिनाव बे गारिफोरजोंहा ओ थां थांनो गोनां जादों खम समनि गेजेरावनो सहैदों बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौहा जोंनि गेजेराव मोनदों आरो बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै साख्रिफोर मावदों साख्रिफोर मावनानै रां फोर आरजिदों बुथुमदों बिनि गेजेरजों जोंनि न'खरफ्राबो सोलायबोदों जोंनि न नखरनि थासारिफ्रा गोजौसिम फैदों धोनि जाबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो सोलोंथाइनि बेलायाव ओ बे बिजाब फरायनानै बे ओ सोलोंनाय बेल' नङा बिनि अन गोयैबो जेरै फालांगिनि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानाय अ बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दायो अ जाबोदों सोलों नायनि सोमोन्दै अफ सरि फालांगिनि सोमोन ओ सोमोन्दैस सोलोंथाइ लानानै ओ बेबायदिनो गेदेर गेदेर फालांगिफोर खालामदों जायनि गेजेरजों जोंनि जिउ खुंनायाबो सोलायबोदों। गोजौ लेभेलसिम फैदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गु बुन जेरै ओ संनायफोरनिस सोलोंथाइ लानाय आरो जे ओ दा ओम मा ओ मा होनगोन बायदिसिना ओ जि सुनायफो ओ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानिफोरनिबो सोलोंथाइ लानानै ओ जिउआव बेबायदिनो ओ दावगालांनो हायो। दायो जेखौ जोंनि दायो बर'फ फोरनि गेजेरावबो बिफोरबायदि सोलोंथाइ लानानै दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनि खायनो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाख खै जोबोद गोनां होननानै आं सानो ‌ओ मानो होनब्ला सोलोंथाइआनो जोंनि इयुननि लागै ओ मोनसे सि फ्रां लामा बिखोर ओ दिन्थिनानै होयो आरो बिनि ओ अनगायैबो जि सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानाय बिनो जोंनि साननाय जोंनि आखुथाय बि खौबो सोलायहैयो मोजां लामाथिं लाबोयो बिनो आंनि ओ साननाय आरो बिनि अनगाय आरो नों थाङा माबाफोर बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन।
औ नोंगौ नोंथाङा जि बुंलांबाय बे फोर गासैबो सैथो बाथ्रा दिनै जोंनो जोंनि बर' हारिया जौगालांनोब्ला दिनै जों सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइयानो जोंनि ओ मोनसे हाथियार बादि बेनिखायनो जोङो सोलों बिनि गेजेरजोंसो जोङो जों ओंनि जिबनाव जोङो जौगालांनो हायो बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जों नुनो नुनो मोनदों जे जोंनि बर' हारियाव गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों सोरबाबा उम बिजनेसमेन बेबायदिनो सोरबाबा कम्पानिफोराव खामानि मावहैनाय आरो सोरबा साख्रि मावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायखायसो दिनै जोंनि मोजां गोजौ जायगासिम थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनिखायनो बेस सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोंनि थांना थानाय राहामा मोनसे बे सोलोंथाइयानो आखला मा बि बेस बिनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों नायोब्ला जों नुयो जे बुहुमाव दिनै जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव थायो आह आसामनि बाहेरावबो गुबुननि बाहायावबो जेरै गोजान जायगा थांनानै बेबायदिनो खामानि मावनो हानाय बेबायदि राहा लामाखौ बे सोलों थाइनि गेजेरजों जों आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बे राहा लामाखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै बर'फोरा जौगालांदों आरो जों बे जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नों नोंथाङा माबाफोर सोलोंथाइनि सोमोन्दै बुंगौ नामा?
सोलोंथाइनि सोमोन्दै दायो नोंथाङा जेखौ बुंलांबाय ओ नंगौ थारखौनो बुंदों नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बुंनो हायो जे जोंनि गेजेराव माने गोबांथार फारागथिया नुजाबोदों गोदोनि दिनाव जेरैमोन दानि दिनाव बुहुत फारागथिया नुजाबोदों। ओ दायो। ओ बिनिखायनो जे सोलोंथाइया जे जोंनि थाखाय गोनांथार दानि मानसिफ्रा बेखौ हमदांनो हादों बिनिखायनो दानि जि बिमा बिफाफोर बिसोरबो गावनि गथफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव जोबोद ओ दावखाबोदों आरो बि खौ जोङो नुनो मोनदों जेरै ओ गथ'नि थाखाय फुङावनो सिखारनानै गोबांथार कस्थ खालामो कस थ खालामनानै बिबायदिनो फुङाव सि खारनानै गथ'फोरखौ जाहो लोङो गथ'फोरखौ दाय ओ दायो स्कुलाव लाङो। सोलोंथाइ होनो थाखाय ओ ओ बेबायदिनो आरोबाव स्कुल गखांनायनि उनाव बिदिनो टिउसनफोर होयो ओ टिउ जाहाथे गाव गावनि गथया जे मोजाङै सोलोंथाइखौ मोनो मोजाङै सोलोंनानै जेन मोजाङै बेबायदि दावगालांबाय थानो हायो मोजाङै बुजिनो हायो सोलोंनो हायो बिनि थाखाय दायो जोंनि बिमा बिफा फोरा बेखौ बुजिनायखाय गोबांथार कस्थ' खालामदों आरो गावनि गथ'नि थाखाय इयुननि जिब'नाव जेन आरोबाव दायो जेसेबांखिनि सोलोंथाइ लादों बिनि फ्राय आरोबाव गोजौसिम थांनो थाखाय गोबांथार कस्थ खालामनानै मावख्रुबनानै बिदि थाखा फैसाफोरखौ आरजिनानै गावनि गथ'नि थाखाय आवथायनानै दोनदों। जाहाथे बे गथ'फ्रा जेन इयुनाव मोनसे मोजां ओ फिउचारखौ गावनि थाखाय दानानै लानो हायो बेखौ ओ जु जुदि बिमा बिफाफ्रा दानि जोंनि बर'फ्रा जुदि मिथियामोनब्ला बेखौ सोलोंथाइनि जिथु ओ गोनांथि बा बेेलु बेखौ जुदि मिथियामोनब्ला जोंनि बिमा बिफा बिफाफ्रा दासिम बेबायदि ओ होसोनाय नङामोन गोबां ख खस्थ' खालामनानै ओ बेबायदि सोलोंथाइनि फारसे बेबायदि गावनि गथ'फोरखौ सोलोंनो गोबांथार खस्थ' खालामनाय नङा नङामोन मावख्रुबनाय नङामोन उम नाथाय मिनथिनायखाय सो दायो मावदों आरो थिग बेबायदिनो ओ ओम जाय बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो सोलोंथाइनि ओ जि गुन बेखौ मिथिहोनानै गोबांथार खस्थ' खालामदों दिनै बिथांमोनानो ओ जिउआव साक्सेस जाबोनायखौ दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनो ओ बिनोसै ओ सोलोंथाइया जे जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ हमदांनो हादों आरो जायफ्रानो मिथिदों बिनो सोलोंथाइखौ होसोदों आरो सोलों थाइयानो ओ जोंनि जिबनखौ सोलायनायथिं लाबोदों बा सिगाङाव जि थासारियाव दङमोन बिनि अनगायैबो आरोबाव गोजौथिं लाबोदों बिनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै ओ आं सानो ओ आरो आंनि नुनायाव दायो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि आं बेखौनो ओ नुनो मोनदों
जि बुंदों बे सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो दिनै जौगालांदों आरो गोबां सुबुंफोरा दिनै बे सोलोंथाइखौ लानानै गोरों जानानै गियानि जानानै दिनै गोबां गावनि थांना थानायनि राहा लामाफोरखौबो बेजोंनो खालामनानै लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनो बे सोलोंथाइखौ ओ जोबोर गोसो होनो गोनां आरो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय ओ जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर मोजां दिनै जों बे बुहुमाव जुदि जोङो मोनथिजानाय सुबुं जानोब्ला बर'फोराबो जुदि गुबुनफोरनि गेजेराव मोनथिजानाय जानोब्ला दिनै बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो गुबुननि गेजेरावबो जोङो जौगानाय हारि जानो हागोन आरो बेखौ जोङो दिन्थिनो हागोन बेनिखायनो आं सानो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो बे सोलोंथाइखौ जोङो लानानै जोङो दावगानांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन जायगाफोरावबो थांनानै जोङो गुबुनफोरनि गेजेरावबो जोंनि बर'नि जि सोलोंथाइया जेन जौगाबाय बेखौ जोङो गुबुनफोरनि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हागोन दिनै जों बे सोलों थाइनि जि सावरायबाय बेखौ जों ओ बेथिंङावनो दोन्थ'नोसै गोजोन गोथों